औ नोंथां खोनादोंं।
औ नोंथां औ मा खालामगासिनो दं नोंथां?
आं नोंथां नै ओरैनो जिरायनानै दङ।
अ फुंनि जा मोनजाखांबाय आं नोंथां? अ ओमफाय गायनाय फुनायफ्रा बोरै सोलिदों नोंथां?
गाय फुनायाथ' गेजेरावनो थां दं नोंथां।
अ होननोसै आरोना हामफायो बोथोरफ्रा बोरै?
बोथोरफ्राथ' जोंनिथिंनो एकदम गासिनो दङ।
अ बिसोर
औ नोंथां
नोंथाङा दा फ्रि आरो
नोंथाङा फुंनिआ जामु जाखांबाय?
औ नोंथां
अ गायनाय फुनायफ्रा नोंथाङालाय बोरथै सोलिगासिनो दं?
गायनाय फुनाया बिदिनो जोबां जोबां जानानै दं आरो नोंथां। गाबोन समफोरफोरहालागै जोबहैसिगोन आरो ना।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथां खोनादों।
बोथोरफ्रालाय बोथोर बोथोरफ्रालाय बोथोर सोलानै नोथां?
बोथोरा बोथोरा दिनै सानदुं दुंदों नोंथां। नोथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
अ दा नोंथाङा फ्रि आर ना नोंथां?
औ नोंथां फ्रियानो आं ओं।
नोंथाङा फ्रिबा आं नोंनाव मोनसे टपिकनि बागैसो मिथिनो लुबैदोंमोन आरोना नोंथांनिफ्राय।
अ नोंथां दे बुंनो हागोन दे आं फ्रियावनो दङ दे।
नोंथाङा आंनो माने दानि जुगावहाय रांखान्थिनि बिथिङाव जों माबोरै दावगानो हागोन बेनि बागै फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा आंनो?
औ नोंथां हागोन आं नोंथां।
दे नोंथाङा होमबा आंनो फोरमायना खोन्थालाय।
औ जागोन दे होमबा आं फोरमायलांसै।
औ दे नोंथां फोरमायदो।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
रांखान्थि होनोब्लाथ' जोङो रांखान्थिखौ गोबां बिथिंजों खामायनो हायो एबा आरजिनो हायो। खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां।
रांखान्थि रांखान्थिखौ जोङो दानि जुगावहाय बिराद खाब बिराद गोनांथि रांखान्थियाथ' जोंनि दानि जुगावहाय बिराद गोनांथि जानानै दङ। रांखान्थि होनोब्ला जोङो रांखान्थिखौहाय थांनानै थानो थाखाय एबा मोजां न' मोजां हान्था मेला मोजां जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बेफोरनि बागै बिराद गोनांथि जानानै दङ जोंनि रांखान्थि थिया दानि जुगाव रांखान्थि खौ जोङो माजों आरजिनो हायो होनोब्ला जोङो रांखान्थिखौहाय
जोंनि आबाद मावनाय खामानि गोबां गोबां मानसिफ्रानो आबादनि बा आबादनि सायाव सोननानै थायो। आबाद आबाद मावनानै जोंनि दानि सुबुंफोरा एबा मानसिफोरा फैसा फैसा एबा रांखान्थिखौ खामायो आबाद होननानै बुङोब्ला जोंनि जोंनि बे जायगायावहाय बानलु गायनाय गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं गोबां रोखोम रोखोमनि मैगं थाइगं आरो खामानि दामानि आरो साख्रि बायदिसिनाफोर मावनानै जों रांखान्थिखौ खामायो। रांखान्थिखौहाय जोङो खामायनो खामायनो हायो होनोब्ला रांखान्थि रांखान्थियाहाय ओरैनो फैनाय मोनसे मुवा नङा जायखौ जोङो गोबां खस्थ' एबा मेहनतनि गेजेरजों मोननो हायो रांखान्थिखौहाय जोङो
गामियारि गामियारि ओनसोल आरि बायदिफोरावहाय मोननो थाङा। एबा मोननानै थांनो बिराद गोब्राब जायो आरो। टाउन सोहोर बायदिफोरावहाय जोङो रांखान्थि रांखान्थि खामायनो आर गोरलैसिन मानोना टाउन एरियायावहाय खामानि फिसा फिसौ बिराद मोनो नाथाय जोंनि गामि एरियायावहाय बिदिनो मैगं थाइगं आरि बायदिसिना गायनानैनो जोङो रांखान्थि खामायनो गोनां जायो। मानोना जोंनि गामि एरिया एबा ओनसोल गामि ओनसोलाव बाय जोङो गिदिर खाबु मोननो थाङा जायनि थाखाय जोङो गामियारि गामियारि सुबुंफ्रानो रांखौहाय रांखौहाय खामायनो गामियावनो खामायनो गोनां जायो जोहै आबाद मावनाय आबाद मावनाय माइ गायनाय। बेफोर बेफोरबायदिजोंनो जोङो रांखान्थिखौ खामायनो हायो खोनादना नोंथां?
ओ
अ। नोंथाङा आबादनि सायै आबाद मावनायनि सायै एबा रांखान्थि
दे बिदिब्ला आं नोंथांनो बुंलांनोसै।
औ जागोन दे नोंथां।
अ। बुंनो थाङोब्लाथ' जों सरासनस्रा सुबुंफोर एबा गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरनि थाखाय आबाद मावनायानो जोंनि रांखान्थि खामानिनि थाखाय मोनसे गुबै राहा आरा नोंथां मानो होनोब्ला जोंनि सरासनस्रा सुबुंफोरा आबादनि अनगायै फ्राय बांसिन जिनिसखौनो मोजाङै रोंजोबखाया। खोनादों ना नोंथां औ मानो होनोब्ला जोंनि सरासनस्रा सुबुंफ्रा आबादनि अनगायै बारा जिनिस रोंजोबखाया आरो गुबुन बिथिङावबो बारा दावगाजोबखानायबो नङा। जोंनि सरासनस्रा सुबुंफ्रा जोंनि गामि ओनसोलावनो माखासे
गाव गावनि हायावनो गोबां बिबांनि एबा जा दं बेयावनो आबाद फसलफोरखौ मोजां बिबांनि एबा मोजाङै जोथोन लायै लायै मावनानै मावनायनि गेजेरजों एबा मोजां ङै फोथांलांनायनि गेजेरजों जों बे आबादनि आबादखौ जोङो मोजाङै। आथ थाय बाजारफ्राव फाननानै एबा मोजाङै बेफार खालामनानै जों बेजों माखास से रांखान्थि एबा रांखान्थियाव जौगानो हायो। आरो बेनि अनगायैबो जोंनि गामि ओनसोलाव गुबुन राहा बाराबोथ' गैखाया बिनि अनगायै जोंनि गामि ओनसोलाव फ्राय बांसिनखौनो हाजिरा एबा माखासेया इदिनो गाव गाव थांना थानायनि थाखाय गुबुन जायगानि फारसेसो दावगालाङो। आरो जाय सुबुङा गावनि सोलों थाइजों दावगानो हायो बे सुबुङा गावनि सोलोंथाइ लानानै माबा मोनसे गावनि जिउआव एसिभ गलफोर एसिभ बानायनानै गावनि जिउखौ मोजाङै दालांनो हायो एबा रांखान्थि बिथिङाव दावगालांनो हायो आरो ना नोंथां
खोनादों ना नोंथां?
हेलौ अ
अ दे नोंथां ओं खोनादों।
हेलौ खोनादों ना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों
औ औ सरासनस्रायै दा बांसिन जोंनि सुबुंफोरा आबादजोंनो थांनानै थायो आरोना नोंथां आबाद आबादानो जोंनि सुबुंफोरनि गुबै थांना थानायनि राहा आर ना सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखाय गुबुनफारसे थिं बुंनो थांङोब्ला गुबुन जायगायाव आबादनि अनगायैबो गोबां गोबां रोखोमनि थांना था नायनि थाखो खान्थियाव जौगानायनि थाखाय गोबां खामानिफोर मावनाय जायो आरोना नोंथां
औ नोंथां औ नोंथां खोनादों
औ नोंथां
खोनादों ना नोंथां हेलौ नोंथांना नेटआ एसे प्रब्लेम नामा?
दे खोनादों नोंथां आंङो
औ खोना खोनादोंना
औ नोंथां
अ बिदिब्ला नोंथां जोंनि
हेलौ खोनाबायना नोंथां औ दानि जुगाव जोंनि सरासनस्रा सुबुं माहारियाव जों बांसिन जोंनि एरियायाव आरोना नोंथां जों बांसिनै सुबुंफ्रा थांना थानायनि एबा थाखा फैसा एसे एनै गरसे गरनैबाबो खामायनो थाखाय जों बांसिन अट रिक्सा एबा फिसा फिसा गानै मानसिफोर दैबायनायखौ जोंबो खोनादों‌ना नोंथाङा
औ खोनायदों नोंथां
औ मानो मानो होनोब्ला अट' रिक्साफोरनि थाखाय बेफोरो चार्जिंनि जिनिस आरो बेवहाय थाखा फैसानिबो बारा गोनांथि जाया मानो होनोब्ला दानि जुगावथ' डिजेल पेट्रल आरारिनि गारि सालायलाबायनोबो थाखाय गोबां बिबांनि थावनि फैसानि थावआव दाम थावनि दामा बारा जादों आरो ना नोंथां बिनि बिनिखायनो
औ
दा थाव जिनिसनि गारि गुराफोर सालायनायनि थाखाय जोंनि गेजेराव माखासे प्रब्लेमफोरा नुजाफैयो आरोना नोंथां बेनिखायनो जोंनि एरियायाव फ्राय बांसिन बिदि बेटारि एबा कारेन्ट जिनिसनि गारि गुरा सालायनो बेखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां फिसा फिसाबाबो खोनानो नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
उम औ दे बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै थांबाय नै आरो खबरफ्रा मोजांबालाय नोंथां
औ जागोन दे नोंथां बिदिब्ला दोनथ'लायसै नोंथां
औ-औ जागोन दे